खोनादोंना। अ खोनादों।
खोनादोंना? हेलौ। खोनादों। ना। अ खोनादोंं अ खोनादों ना।
औ खोना
दायो देहा खोनायाखै ओ जोङो दायोहा देहा फाहामथायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन।
खोना दों खोनादों।
जोङो दायोहाय देहा फाहामथायनि सोमो दै सावराइगोन। ओ नोंथाङा देहा फाहामथाय होननानै बुङोब्ला मा सानो नोंथाङा? बुंनो हागोन ने? हेलौ। हेलौ।
हेलौ खोनादों।
अ खोनादों आङो। नों खोनायाखै नामा?
देहा फाहामथाय होननानै बुङोबा जों जोंनि लोमजानाय बेमार आजार जानायफोरखौहाय जोङो सोखाजानायखौनो होनो।
औ नोंगौ नोंथांनि बुंनाया हा, जोंफोरो देहा फाहामथाय होनबोला बिदिनो जोंनि माने देहाखौहा जोङो डक्टरफोरनियावहा थांनानै जोङो नायहैजानाय बा सिकितसा खालामनाय बेफोरखौनो जोङो हा बुङो। बा ट्रिटमेन्ट लानायखौ बुङो आरो। ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जेनेबा जोंहा गामिफोरावहा जोंहा देहायारि फाहामथायफोरा माबायदि।
थ' इमान मोजां मोजां आनजारफोर जानानै थाङोब्ला मोना बिदिनो फिसा फिसौ अजानो मा बिदिनो। एसे एनै न'आवनो थानानै सोलोंनानै थानाय। फोर बिसोरो, मुलि एसे एनै फाननाय फोरनिफ्रायनो लानानैहाय बायनानै जानानैहाय सोखानायफोरखौ गामिनि मानसिफोरा बिसोरनियावनो बायनानै जानानैहाय थानो सोखा जानायखौ नागिरो। थाखा फैसा गैजायिफोरनि थाखायबो गिदिर गिदिर माबाफ्राव हस्पितालफोराव थांनानैहाय सोखाजानायखौ मोना नालाय गावबागाव गावबागाव गामियाव जिबायदि एभेलेबेल सिटुवेसन फोर दं बेफोरखौ लानानैनो सोखाजानायखौ नागिरो आरो।
न नोंथांनि बुंनाय जोंफोरथ' जोङो नायोबा नुयो जे माने गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि दिननिफ्रायनो मा खालामदोंमोन, जोंनि गामिफोरावहा माने बे देहा फाहामथखौहा माने गाव गावनि न'आवनो जोङो लानायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन, मानो होनबा? सिगांथ' गोदो गोदाय आबौ आबैमोना न' औ गावाय गावायनि न'फोरावनो माने बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ बिदिनो दंफांफोर, दंफांनि रोदाफोर, दंफां बिलाइ, दंफां बिगुरफोरनिफ्रायनो माखासे मुलिफोरखौ खो बानायनानै जोङो लोमजानायफोराव बिदिनो माखासे बेमार जानायफोरावहा जोङो ओ बिदिनो दावाइफोरखौ न'आवनो बानायनानै जोङो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो जोङो दानि समावबो जोङो नुनो मोनो जोंफोरनि गामिफोरावबो नुनो मोनो जे माने दाहालागै बे गोदो गोदायनि बे ओ ओ, खोनायाखै?
हेल'
खोनायाखै? खोनादोंना? खोनादों।
हेल'
खोनायाखै नामा? हेल' खोनियाखै नामा? हेल' खोनायाखै नामा? हेलौ